हेल' नोंथां।
खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
औ होमबा ओ जोंनि दिनैनि रायज्लायनो गोनां आयदाया आं दावबायनायनि सायावनो रायज्लायनोसै नोंथां। औ होनब्ला दावबायनाय होनोब्ला थ' नोंथां ओ गावनि ओ जायगानि बा गुबुन जायगानि ओ गोबां बिदिनो ओ मा दं बा मा नु खौ बेखौ सोलोंनाय। नङा होमबा नोंथां?
औ नों
औ। होनबा ओ नोंथाङा एसे फोरमाय नानै होदो जे गावनिफ्राय गोजान गुबुन जायगा याव थाङोब्ला बा दावबायहैयोब्ला जों बेनिफ्राय ओ मा मा नुनो मोनो बा सोलोंनो हायोबा नोंथाङा बहा बहा दावबायफेरखो दिनैसिम बिदि एसे एरैनो
औ नोंथां औ थारैनो। दा नोंथाङा जे बुंबाय नङा होमबा जे दावबायनाय बुङोब्ला जोङो गुबुन गुबुन जायगा नायदिंनाय खौ बुजियो आरो दा जोङो दावबायनायनि गेजेरजों गोबां गोदान जायगा बा आबहावा हारिमु एबा मानसि फोरनि सोमोन्दै जोङो मिथिनो हायो। दा बि फोरनि गेजेराव आं एसेबांबो गोजान जायगायाव दावबायफेराखै। अब्लाबो फंनैसो बुंनोसै आङो। जे दावबायनायनि गेजेरजों जोङो बै जायगानि थासारि बा मि मिथिंगायारि नुथाय बा सुबुंफोरनि आसार आ खुफोरखौ जोङो एसेब्लाबो मिथिनो हायो आरो नोंथां।
औ।
औ दा आङो एसेबां मानि जायगायावथ' दावबायाखै। बेनिखायनो आं सुंद'यै बुंबाय आरो नोंथां। दा दा नोंथाङाबो बबे बबे जायगायाव दावबायफेरखो बेखौ एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ औ हायो नोंथां।
औ।
बो आंबोथ बिदि बिदिनो बारा गोजान गोजान जायगा दावबायफेयाखै। इदिनो ओ गावनि गावनि ओनसोलनि बिदिनो खाथि खाला जा जायगा दं माने दावबायथावना बि आं दावबायदों। जेरै ओ जेरै नोंथाङा होनदोंना दावबायोब्ला बे जायगानि था सारि बा औ बै जायगा बै जायगाखौ दावबायनानै जों मा मा सोलोंनो हायो जों बिदिखौ मिन्थिनो हायो। जेनबा बै जायगानि बारहावा औ बै जायगानि मोन्थिनो गोनां माखासे बाथ्रा थायोना
औ नोंगौ थारैनो।
खौ जों मोन्थिनो हायो बिदिनो आं साखाथिनि जोंनि ओनसोलनि खाथि खाथिनो ओ हाजो ओनसोलफ्राव बा एसे औ गोथौ गामिफ्राव
औ थारैनो।
औ बिदिनो गिदिं ओ दावबायनो मोनदों आरो ना। जेरै हाजो ओनस ओनसोलनि थासारिया हायेन ओनसोलनिख्रुइ एसेबाबो आलदा जायो बे बेफोरखौसो आं मोनथिनो मोनदों। आरो औ गामि ओनसोल एसे गामि ओनसोलफ्राव बिसोरनि थानाय जानाय बिसोरनि साननाय हनाय बेफोरखौबो जों मिनथिनो मोनो। औ बिदिनो औ दावबायनाया बेखायनो स सोलोंथाइनिबो मोनसे गोनांथार बाहागो। औ दावबायोब्लासो ओ दावबायनायाबो सोलोंथाइजों मोनसे बाहागो मानोना दावबायनायजों लोगोसे अ जायगानि गुबुन गुबुन जायगानि बायदिसि नाङा ओ मोनथि गोनां मोनथिनो गोनां खौरांखौ जों मोनथिनो हायो। औ आरो गियानाबो एसे गुवार जायो औ। औ होनबा ओ नोंथाङा एसे फोरमायदो। माने ओ जों। गावनि जायगानिख्रुइ गावनि जायगानिफ्राय एसे गोजानाव दावबायनोब्ला ओ मा मा ओ गोसोआव मा मा बिदिनो। माबानाया गोनां माने ओ दावबायनो थाखाय मा मा गोसो गोरा खालामनाया मोजां माने माबायदियै।
औ थारैनो जों गुबुन दा से जायगायाव थाङोब्ला गिबियावनो जोङो गोसोखौ राफोद खालामनांगोन आरो जे जों दावबायनाय समाव हमनानै ला गुलुं गुजुं साननायफोरखौ गारथ'नांगोन नङा दावबायनाय समाव बेफोरबायदि सानोब्ला जोंहा दावबायनायनि फारसे रंजानाया थानाय नङा आरो नोंथां बेनिखायनो जोङो दावबाय अब्ला गोसोखौ एसे स्रां दुखु दाहा दंब्ला बेफोरखौ स्रां खालामनानै लानांगोन आरो अब्ला जोंहा दावबायनायाव गोजोननाय मोनगोन आरो बै जायगानि माखासे मिथिंगायारि नु थाइफोरखौ नुनानै जोंनि गोसोफोरा गोजोननायजों आबुं जानो हागोन आरो बिनिफ्राय जोङो नुफेरै नुथायफोरखौ नुनानै जोङो गुबुनफोरनि सिगाङाव दा बेबायदिनो जोङो सोरबा जु दि थांनो हायैफोर थायोब्ला बा नोंनाव सों जों सोङोब्ला बिसोरनि सिङाव जोङो गुवारै फोरमायथिनानै होनो हागोन आरो नोंथां
औ औ
औ दा नोंथाङा माबाफोर सोंलु सोंबावनो?
औ ओ नोंथाङा जे होनबाय ओ गोसोखौ गोरा खालामनांगौ होननानै नोंथांङा ओ सानो नामा जे दावबायनो थांङोब्ला ओ ओ माने रांनिबो गोनांथि जायो
औ औ औ सानो आंङो जेरैनो खाथि खालायावथ' जोंनो एसेबां मानि रांनि गोनांथि जाया नाथाय जेब्ला जोङो गुबुन गोजान जायगायाव दावबायनो होननानै थिरांथा लायोब्ला जों दावबायनो थांनायनि सिगांनो रांनिथ' गोनांथि जायो नालाय दा रांखौ जोङो बुथुमनानै लाग्रोनांगोन आरो गिबियावनो नङाब्ला जोंहा बै जायगायाव एसेल' रां लानानै थाङोब्ला माब्लाबा समाव माब्लाबा उसुबिदाबो जानानै होयो दा बैफोर उसुबि बिदा नुजाथिनायनि थाखायनो जोंङो गोबां रांनि गोनांथि जानानै फैयो आरो दावबायनाय समाव नों
औ औ
औ थारैनो
औ
नोंथाङा बेनि बेलायाव मा सानो?
थारैनो ओ आंबो बिदिनो सानो नोंथां जों ओ बबेबा दाब सासे जायगायाव दावबायनो थाङोब्ला बा औ गावनिफ्राय एसे गोजान जायगायाव बा खाथ खाथियावथ' एसेबां रां खरसा जाया होनना सानो आंबो नोंथां नाथाय औ एसे गोजान जायगायाव थाङोब्ला जोङो रांनि गोनांथार मानो होनोब्ला जों मालाबा गोजान जायगायाव थाङोब्ला गावनि बारहावा आरो बै गुबुन जायगानि बारहावा एसेबाबो आलदा जायो बेयाव जोंनि देहायाबो हथात नो मालाबा एसे उसुबिदा जानोबो हागौ बेयाव जोंनो मुलिफोर बायदिसिना औ आरो जानाय लोंनायाबो नोंथां ओ गुबुन जायगायाव औ थाङोब्लाथ' बै जायगानि जानो बै जायगानि खौ जानो गोनां जायो बिदियाव औ जानाय लोंनायजों रांनि खरसायाबो एसे बाङो आरो जेसेनो गोजान गोजान जायगाखौ नोंथाङा नायगोन एसेनो बै जायगानि आरो जोंनि जायगानि एसेबाबो ओ बेसेना आलदा जायोना
औ नंगौ थारैनो
औ औ थारैनो ओंखायनो दावबायनो होनना सानो अब्ला आखाइयाव एसे राङा एसे बुरजायानो थानांगौ होननानै आं सानो नोंथां औ औ ओमफ्राय नों नोंथांनिसिम मोनसे सोंलु सोंनि आङो
औ सोंनो हागोन
नो ओ नोंथाङा माबायदि जायगाखौ साबसिन मोजां मोनो जेरै मिथिंगायारि नुथाइ? बायदिसिनाफोरखौल' ना ना बबेबा दाबसे जायगानि सुबुंफोरनि आलदा सुबुंफोरनि माने बिसोरनि थासारि बोरै जा नाय लोंनाय बेफोरखौ नाय गिदिंनानै सोलोंनो मोजां मोना ना थिंगायारि नुथायखौल' नायनानै मो मोजां मोनो नोंथाङा एसे फोरमायदो
ओरैनोथ' नोंथां आङो मिथिंगायारि नुथायखौ नायनानै जोबोद गोजोननाय मोनो जेरै हाजोआरि ओनसोलाव थाङोब्ला जोङो बै हाजोयारि ओनसोलनि जेरै गुसु आबहावा आरो सोमखोर समायना मिथिं गानि नुथाय बेजों लोगोसे गोबां रोखो मनि दाउसिन दाउला बा जिब जुनार बेफोरखौ नुनानै बांसिन गोजोननाय मोनो आरो आं नों थां दा बेनि अनगायैबो गोबां मोजां मोनाब्लाबो जे गुबुन गुबुन सुबुं फोरनि खाथियाव जेब्ला नो थाङो अब्ला बै सुबुंफोरनि मा खासे आसार आखुखौ नुनानै बेनिफ्राय माखासे जों रोङै गियानफोर खौ बुथुमनानै लानो हायो आरो दा बेखौबो एसे साबजानाय मोनो आरो नों थां
औ नंगौ नोंथां
औ नोंथाङा दा माबायदि ओनसोलाव बा माबायदि आबहावाजों आबहावाखौ नायनानै मोजां मोनो
औ औ नोंथां ओ आंबो बांसिन आं मोजां मोननाय होनोब्ला नोंथां आंबो बिदिनो मिथिंगायारि नुथाय जेराव हाजो हाला दैमा दैसा आरो एसे गुसु जायगाखौ आं बिराद मोजां मोनो औ बिज औ। बै हा हाजो ओनसोलनि मिथिंगायारि नु थायाव जेरै दाउमा दाउसा जिब जुनार बेफोरनि ओ बेफोरनि था थानाय बा बिसोरनि ओ बिसोरनि जिउ बिसोरनि जिउ खुंनाय खौ आं माने साननानै जोबोद नायनानै बा साननानै जोबोद मोजां मोनो आरो बिसोरनि जिब जुनारफोरनि ओ मिथिंगाजों जुजि जुजिनानै थांना थानायफोरखौ आरो नोंथां बुंनाय बादि बादिनो माने एसेबां मोजां मोनाबाबो आंबो बिदिनो गुबुन गुबुन जायगानि गुबुन गुबुन सुबुंफोरनि थानाय जानाय बिसोरनि ओ थांना थानायनि जिउ राहा माबोरै बिसोरनि बार हावा बेफोरखौ नायनानै बेफोरखौबो आं एसे मोजां मोनो ओ मानो होनब्ला औ दावबायनाय होनोब्ला थ' बिसोरनि गुबुन गावनिख्रुइ गु गावनि जायगानि बायदि गुबुन जायगा बोरै बेखौ मिथिनाया मिथिनाया मोनसे बाहागो नङा होमबा नों
औ थारैनो सैथो औ।
बिदिनो आंबो बिदि ओ बेखौबो मोजां मोनो आरो नोंथां।
औ।
औ। होमबा ओ दिनै एसेयावनो दोनथ'नोसै नामा होमबा नोंथां दिनैनि जोंनि रायज्लायनायखौ?
औ जायो नोंथां औ बिदिनो खालामथ'नांसिगोन नोंथां औ दे औ।